औ खोनादोंना?
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
औ दायो होमबा नोंथाङा फ्रिबोला ओ आलासि फैबोला बर' सुबुंफोरा मा मा ओंख्रि जाहैयो बेनि सोमोन्दै सावरायनो लानोसै।
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाग्रोदो दे जों बर' सुबुंफोरा आलासि दुमसि फैयोब्ला मा मा जाहोयो संनानै आरो माबायदि फुजियो बेनि बागै।
ओ बुंनो थाङोब्ला जों बर' सुबुङा आलासि सिबिनायाव जोबोर आखा फाखा। बिसोरो आलासिखौ आलासि सिबिनायखौ इसोरखौ सिबिनाय बायदि साननानै लायो। सासे फैयोब्ला बे खौ बिनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय मा खालामगोन मा मागोन उसुखुथु जानानै
औ औ।
राहाफोर खालामो। बेबायदिनो मोजां मोजां जानाय लोंनायखौ होनाय जायो आरो।
औ।
ओ बिब्दिनो जानाय होननानै बुङोब्ला ओंखामजों ओ ओरैनोथ'न बर'फोरा बर'फोरनि गुबै जानाय आदारा ओंखामा नोखा।
औ नंगौ।
ओ बे ओंखामजोंनो बर'फोरा बै आलासिनो गोबां मोजां मोजां जाग्रा ओंख्रिफोर बानायनानै जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि सबाइ। ओंख्रि ओ बेनिफ्राय आरो साम' ओंख्रि। आरो बायदिसिना एवलु एवला खालामनानै संनानै जाहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ नोंथाङाबो ओ मोनथिनाय। बेफोरबायदि नि सोमोन्दै एसे फोरमायगोन नामा?
औ जोंना आलासि होनोब्ला जोंनि गोसोआबो जोबोद उसुखुथु जायो आरो आलासि फुजिनो आरो जों आलासि फैगोन होनना खौरां मोनोब्ला बिनि सिगांनो जों मा जाहोनांगौ मा जाहोनाङा जोङो रेडि खालामनानै लायो आरो। जेराव न'फोराव मालाबा समाव मैगं थाइगं गैयाब्ला बेदरफोर गैयाब्ला बिनि थाखाय जों आलासि फैनायनि सिगां जोङो गासै मुवाफोरखौ लायनानै दोनफैग्रोनाय जायो आरो जोङो न'आव जु बे दाव बेदर। आरो बेफोरनि आंखालब्ला जोङो बायनानै लायथारो आरो जोङो आलासिखौ ओरैनो ओंखाम गोजा जाहोथारा आरो जोंनाव लोगो गोआव आलासि फोरनो जाहोनायफोरा जायो सबायजों दाउ आरो ना थायो अमा थायो जों आरो फाजा आलु इफोरखौ आरो जोंना सालाद खालामो गोबां रोखोमनि जोङो जाहोनो मोनोब्ला जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। जोंनि जानाय समाव जोंनि टेबोलफोराव गोबां रोखोमनि मैगंफोरा आबुं जानायखौ जोङो नुनो मोनथारो आरो। जों बेबायदिनो आलासि फुजिनो जोबोद मोजां मोनो आरो ओ जोंखौबो गुबुना फुजियो। बेबायदिखौनो जों नुनो मोनबोगासिनो आरो।
औ। बिनिफ्राय ओ सिगां समनि बर'फोरनि आलासि सि-सिबिनाय आरो आथिखालनि आलासि सि सिबिनायावबो जोङो माखासे फाराग फोरखौ नुनो मोननाय जायो, जानाय लोंनाय होननाय नि बेलायावनो जा सिबिनायनि बेलायावनो जा जों फारागथिखौ नुबोनो मोननाय जायो। ओह गोदोनि समावहाय आलासि सिबिनाया ओ माने बेखौ गोजोन होनो थाखाय
औ।
आलासिखौ साननै सानथाम बा माब्लाबा सप्ता खनसे सप्ता खननै गाहाम लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। बेनिफ्राय बे आलासिजोंनो बै न'खरा ओ न'खरनि सोरबा सासेया ओ थाफानानै बेखौ गामि बेरायहोयोमोन ओ बिनिफ्राय बिब्दिनो खाथि खालायाव खुरमा बाहाय बाहागि थायोब्ला बेफोराव लांनानै आलासि जाहोहैनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। बेनिफ्राय ओ जौ लोंहोनाय ओ ओंखाम ओंख्रि जाहोनाय